ना
औ आं खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादो नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दासान्दै
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथाङालाय माबोरै दङ
अ आंबो ओरैनो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि नोंथां औ नोंथां जों बिदि ब्ला ओ दानाय लुनायनि बागै एसे माबोरै दायोमोन माबायदि लुयोमोन गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायनिसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथाङा बर फोरनि दोरोङारि बा गोदोनि दानि दानाय लुनायनि सोमोन्दैनो बुंना
ओ दोरोङारि समनिफ्रायनो आथिखालसिम माबायदि दानाय लुनाय सोलिबोगासिनो बेनि बागै एसे बुंदोलाय नोंथाङा
औ ओ जोंहा दानाय लुनाय होनोब्लाथ' बर' सुबुं बा बर' माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अन थाइ मुगानिफ्रायनो बेफोर खामानि सोलिबोनाय बा जोंनि बिमा माहारिफोरनि आखाइनि खामानि आरो बे फोरो जों मा माहारिफोरा गोदोनि समावहाय लेखा फरा बा गोजौ सोलोंथाइ गैयामोनब्लाबो नाथाय बिथांनि खर' मेलेमा बा गोसोआ ओरैबायदि सान खांनो हानाय मोनसे दङमोन आरोना
औ नोंथां नंगौ
आबै आजौ मोनबा गोदोनि जोंनि लिट गालांनाय ओ सल' सुंद' सल' बेफोरबायदियाव जोङो फरायनो मोननाय थाङो आरोना बेफोर खौ थ' जोंहा बिथांमोना गोदोनि समावहाय लेखा फरा रोङामोनब्ला जोंनि हांखोफोर सिनायामोनब्लाबो बिथांमोना ओ ओरैबायदि मोनसे ओ खौ मावफुंनानै गालांदों माने दिनै सिमहालागै बिथांमोननि मावफुंनाया माने ओ सोमोनांथाव जानानै थालांबाय आरोना जायखौ दिनैनि जुगाव जों सोलोंनो खायसे सुबङा सोलोंनो नाजासेयावबो हानाय जाया आरोना खामानिखौ दा जेरै बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायखौ बिथांमोना लिरनानैबो ओ सोलोंनो हाया नाथाय मेगनजों नुनानैनो मेलेमजों सानखांनानै जेरै जोंनि मुगायाव दाउ दावसिन दाउला बिबार गाय बिलाइ आरो हाजो हाला आरो जेरैहाय हा ओ हाजो हालानि बिलाइफोर बेफोरबायदि समायना नुथायाइखौ बा दाउसिन दाउलानि ओ समायना महरखौ जेरैहाय दाउरायनि महर बा हाजो आ गर बेफोरबायदि गासैखौबो बिथांमोनाहाय मा खालामबाय गोदो माने सियावनो एरखांनानै गालांजोब्बायनो गावसो रनि मेगनजों नुनानै माने खुन्दुं नानै खुन्दुं थुननानै बा हिसान सोंनानै बिथांमोनाहाय बेबायदि गोदोनि औ एरखांनानै गालांदों आरो ना थ' जोङो खांदों होननो थाङोब्लाथाय गिबियावनो जों ओ बैफोर आगजु नि मुंखौ बा आगजुफोरखौबो मख'नांगोन जे दा नाय लुनायाव मा जुफोरखौ बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना
औ औ नंगौ नोंथां ओ दोरोङारि समावथ' जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना दानाय लुनायावथ' जोबोर आखा फाखामोन बै समाव जोंनि सि दानायनि आगजुफोरखौथ' ओ न'आवनो बानायनाय जायोमोन न'वोनो बानायनानै दानाय लुनायखौ बानायोमोन ओर औ न' बेफोर दानाय जुुनायाव बाहायनाय आगजुफोरा साल खुन्था बेफोरखौ जोङो ओ हाजोनिफ्राय हाजोनिफ्राय जोंनि आबौ मोना बा आजौमोनाहाय लाबोनानै साल खुन्था बा गान्दैफोरखौ दाननाय जायोमोन ओ बेफोरखौ दाननानै औ दंफांनि ओमफ्राय औ दंफांनिफ्राय लाबोनो ओ दानफैनानै न'आवनो बानायोमोन आरो लोगोसे बेजों ओ जि दानायावथ' बाहायनाय गोबां आगजु दङ बेफोर जाहैबाय ओ गान्दैबो बाहायो जोङो गान्दैखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो ओ लोगोसे औ ओमफ्राय माखासे गनस्रिबो थायो जायखौ जोङो नो खननायाव बाहायनाय जायो गनस्रिखौ औ आगर एरनायाव खौबो जोङो बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला गोनोखोआरि आगजु बै समाव गैयामोन ना दासो जोंनियाव औ आथिखालावसो गोनोखोआरि आगसु माखासे ओंखारदों नाथाय बै समाव औ जोंनि आबै आबौमोना न'आवनो बानायनानै लायोमोन बेफोर ओ आगर एरनायफोराव बाहायनाय गनस्रिफोरखौ जे बाालेब दङ बालेब माखु माखुजों जोङो खुन्दुंखौ औ दायो जोङो जिखौ मा माखुजों औ न'आवनो औ दाथ' जोंना गोनोखोआरि आगजु ओंखारबाय ओ न' न'आवनो न'आव बानायनो गोनांथि गैला बांसिन न'खरानो गोनोखोआरि आगजु बाहायनाय जायो जि दानायाव औ जोङो खुन्दुं थुनो थाखाय सोरखि बाहायनाय जायो जोनथोर आरो सोरखि बे जोनथोर आरो सोरखि बेखौबो जोङो दंफांनिनो बानायनाय जायो जोनथोरखौ सोरखिखौ औ सोरखिखौ जोङो औवाजोंबो बानायोमोन ओ गोदोनि समाव दानि समावथ' जोङो दंफांनिबो बानायनाय नुनो मोनो
नंगौ नंगौ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ खुन्दुंखौ माबोरै दिहुनोबा माबोरै गाबगायोमोन गोदोनि समाव बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंहा खुन्दुं दिहुन नाय होननानै बुङोब्लाथ' खुन्दुङा गोबां रोखोमनि खुन्दुं दङ जेरैहाय जों होनो एसे फिस्ला हारिनि खुन्दुं पलेस्टार होनो जेरैहाय आरो जोंहा दङ गुरैयाव मास्राइस दङ जाय फोरावहाय जोङो गानानै होनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय गुबै बर'नि खुन्दुङानो जाहैबाय इन्दि इन्दि खुन्दुं बा इन्दि जायखौहाय जोङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै‌ बा बेनि फिथोबनिफ्राय बे खुन्दुंखौ दिहुन ना दा बे खुन्दुङाव जोंनि ओ जोंनि दा सोलिबाय थानाय समाव औ औ नोंथाङा खोनादोंना
नोंथां खोनानो मोननाय जायाखै नोंथांनि माथोखौ
औ दा खोनाबायना नोंथाङा
बुं दे
औ जोंहा खुन्दुंनि खोथा बुङोब्लाथाय जोङो ओ खुन्दुंआ
औ नंगौ नोंथां
औ जोंहा जेरैहाय फिथ्ला खुन्दुंखौ पलेस्टार होननानै बुङो बा आ गुर ए
औ
हा गाबनांगौ जायो आरो जोंहा बर'नि गुबै खुन्दुं होनो बाथाय ओ इन्दि खु खुन्दुं होननानै जायखौ बुङो इन्दि एम्फौनिफ्राय बिनि फिथोबनिफ्राय एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय खुन्दुं दिहु
औ नोंगौ नोंथां
औ बेनिफ्रायनो आरोबाव गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोर जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर गासैबो हाय औ खोनादना
औ औ औ नोंथां खोनादों
गोबां रोखोमैहाय गाब गानाय जायो ओ जेरै बेहाय जोङो ओ उम गय गय फिथाइनिफ्रायबो बा गो बां बायदिसिना जेनिफ्रा मोननाय जायो बेफोरबायदि। ओ गाब मोननाय बेनिफ्राय जोङो खुन्दुंफोरावहाय गाब गानाय जायो आरो ना खुन्दुङाव जोङो खुन्दुं दैयाव बा बै ओ गाबखौ रुना लानानै बेयाव खुन्दुंखौ सोमनानै दोननाय बि बेफोरबायदि गोबां आदबजों खुन्दुङाव गाब गानाय जायो आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो खुन्दुङा जाहा थे गाबा उनावहाय खारा जाथों बेनि फ्राय जोङो बा गोरा जाथों बा गुरै जोंहाय होनाय आदबखौ बाहायनाय जायो जेरावहाय जोङो ओंखाम ओंखामनि मारावहाय खुन्दुं खौ सोमनाय जा आरोना बेफोरबायदिबो मोनसे ओ गाब गा नोंथाना आंनि ओ माथोखौ खोनादों ना औ बेबायदिनो बाहायनाय नुनो मोनो सि दानाय लुनायफोरावहाय बेनिफ्राय ओ बेजों लोगोसे जोंहा दा दिनैनि मुगायावहाय जोङो ओ सि दानायाव गोदोहाय दंफांनि बा औवानि बेफोरबायदि साल खुन्था जिखिनि ओ आं बाहायनाय नुनो मोनोमोन दाना जोंना
औ नोंगौ नोंथां
जों बा आखाइजों उम सानसेयाव जेसेबां गांसे सि दानो मोनब्ला दायो जोङो गोदान मु गायावहाय ओंखारनो जोंनि ओ जायखौ होनो जों टेक्न' लजि जोंहा दिनै ओंखारबाय गोबां ग्रा मेसिन फोरबो आरो बे मिचिननि गेजेरजों आ लायनो सानसेयावनो गांसेनि जायगायाव गांब्रै गांबा गांजि बे बेफोरबायदि सि दिहुननो हानायखौ जों मोनो बेनिखायनो गोबां सुबुंफोराहाय जायफोरा एसे बुरजायैनो रां हायो हायो बेबायदि मेसिन खौ बायनानैहाय ओ जोंनि बर' सुबुंफोराबो सिनि ओ फालांगि खौबो जों नुनो मोनदों जेरावहाय बिथां मोना ओ ओ ओ जायखौ होनो कम्पानि कम्पानिफोर खुलिनानैहाय बेयाव गोबां सुबुं खौ खामानि मावहोनानै सि दाहोनानै बेनिफ्राय गलादारफोरनोहाय
औ
दामावनो फानहरनायलाय बायख'नानै गलादारफोरा फिसा फिसा गामि ओनसोल लनि सकफोराव बिदि फाननाय नुयो नो यययमोनो नाथाय जोङो दासिमबो ओ जोंनि मुगायाव गोदान मुगायावबो जोंहा बैबायदि न' हराव गंसे गंसे साल खुन्था बा आखाइजों लासै लासै दानाय बेफोरबायदि जि दानायनि हुदाखौ गार खौ नुनो मोनाखै आरो इयुनावबो जाहाथे बेफोरबायदि नखौ बा सि दानाय हारिमुखौ गाराथों बेखौनो जोङो आसा मा खालामो फरायसा माहारि माहारिफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ ओ ज सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बेखौबो सम दिहुननानै खौनो आं आसा खालामो आरो दा नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो औ
औ नंगौ नोंथां ओ
औ
ए खोनादोंना नोंथां औ ज औ दानाय लुनायाथ' जोंनि गोनांथार ओ गोनांथार जोंनि मानो होनोब्ला जोङो दानाय लुनाय गैयाबा गाननाय जोमनाय गैयाबा जोङो ओ ओरैनोथ' थानो हाया
औ आरो जोंहा बर' होननानै औ नोंथां बर' होननानै सिनायथि मोननाय नङा आरोना जोङो बे गान्नाय जोमनायखौ ओ थाय ज ज बर' होननानै बुङोब अब्ला दख'नाजों आर'नाइ सिनायो नालाय औ दे बुंलां
नोंगौ नोंथां औ बर' होनबाथ' जोंनि दख'ना ओ आरो आर'नायानो सिनायथि बिदि आरो लोगोसे गामसाबो दङ औ जोंनि हौवा औ हौवा सुबुंफोरा गामसा गानो ओ आरो आइजो माहारिया जोंना दख'ना गानो आर'नाइया जोंनि मोनसे सिनायथि खाथि नेरसोन जोंनि बर' हारिनि
नंगौ नोंथां दा जोङो बिदिब्ला औ समाबो जाबाय बेखिनियानो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां औ दे दे फोजोबथों औ